हेल'
खोनादों
हेल'
औ खोनादोंना?
औ खोनादों नोथां।
औ गोजोन मोनाबिलिनि गाहाम हामलाय नोंसांनिसिम। आं नोंथांजों
ओ मोजाङै खोनाफैयासै आं नोंथां।
खोनादों ना? खोनादोंना नोंथां?
अ नोंथांनिया एसे नेट प्रब्लेम जादों नामा बारा खोनायाखै आं।
खोनादोंना दा औ खोनादोंना?
औ खोनाबाय।
औ आं नोंथांजों
हेल'
औ औ खोनादों ना?
औ नोंथां।
औ।
ओ मोजांयै नोंथां ओ भइसा फैयाखै।
औ। आङो नेट नांनाय जायगायावनो दंमोन औ।
खोनादों ना?
आं नोंथांनिखौ मोजाङै खोनायाखै नोंथाङा एसे ओ नेट नांनाय जायगायाव थांनो हागोन नामा?
औ औ।
खोनाबाइना नों
खोनादों। औ औ। खोनाबायना दा?
ओ दाबो खोनायाखै नोंथांनि भयइसखौ आं मोजाङै नांथाबाय थादों।
खोनादों
हेलौ।
औ।
नोंथांनि भयसा फैयाखै।
हेलौ। खोनादोंना नों थां। औ।
हेलौ।
खोनादोंना? खोनादोंना नोंथां? हेलौ। खोनादोंना? हेलौ नोंथां।